औ खोनादों दे नोंथां।
मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां, नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां बे जोंनि आरो दा आमथिसुवा फोरबो नङा होमबा आमथि बुया फोरबोनि बागै आरो नोंथांजों आं एसे सावरायनो हरदोंमोन नोंथाङा सावरायलाा नोंथांजों
औ सावराय जागोन दे नोंथां
औ दाथ' आमथि सुवा बुंब्लाथ' जोंनिया बे आमथिंसुवायाव ओ माने सुवा नांनाय होननानै जों साननानै नङा होनबा ओ जों बे आमथि सुया सुवायाव जों बिदिनो हालु खेथि खालामो ओमफ्राय माइ गायनायखौ दोनथ'यो आरो
औ
बिदिनो जों बिदिनो माइ गायनाय बोथोराव माइ गायबायथा गायबोबाय थानाय समावनो जोंनिया बिदिनो हा खथिबो मोनसे जायो आरो नङा होमबा हानसे जों बे हाल गोथियाव हालेवनोबो मोना आरो जों माइबो गायनो मोना नङा होमबा फ बेबायदिनो बे हाल बेनो फाननैसोनानै जोंनिना बे आमथिंसोवा नाङो होनना बुङो आरो बे गोदोनि दगासिनो आरो अनब्लासिनो सोलिलांबाय थागोन आरो नोंथां
अ नंगौ
द थिग बेबायदिनो आमथििसुवाया जोंना बिदिनो हान्थाम हान्थै जों बायो आरो बिदिनो जोङो बिदि सानथाम हाबायाव जों जेबो जोङो ओ बाथौ एबा थानसालियाव जों साथिबो लगायनो मोना आरो
अ'
औ जेब्ला आमथिसुवा जोङो बे आमथिसुवानि जों दो गारगोन अबानया जोङो ओ फुङावनो सिखारनानै जोङो बिदिनो न'फोरखौ लिरस्रोननानै बे हिफोरखौ गासैखौबो सुस्रांनानै जों बे थोरसि लथाव गासिखौबो स्रव सुस्रानानै जोङो दो गारनाय बुङो बेखौ गारो आरो जों बे बे सानखालि जोङो आमथिंसुवाय जोङो जेनेबा दो गारखलि जोङो माने बिदिनो ओंखाम अरदाबफोराव जों अर जरायथ'वा आरो माने जोंनि गामिनि जोंनि गामिनि थासारिखौ आं नोंथांनो फोरमायगासिनो। बेयाव अर सुवा आरो जोङो माने जोंनिया बे थानसालियाव गामिनि थानसालियाव मोनसे फोरबो जायो नालाय आमथिंसुवायाव फिथाइ सामथाय बावनायनि औ जोंनिया गामियावथ' जोंनिया मोनफ्रोमबो गामियाव दौरि थायो नङा होमबा अ बे दौरिया जेब्ला बे न'खर न'खर थांनानै दै गोथार एबा सान्थि सारग्रोयो अब्लासो जोङो बे जोंनि अदाबाव अर जरायनो मोनो आरो नों नोंथां जों न'खरावबो बेनो ओ बिदिनो ओ दै सान्थि सारखांनायनि उनाव जों न'खरावबो आलारि बाथि लगायनानै जों फुजा दा एसे होयो आरो-
बिदि फुजा एसे खांनानै जों थानसालियावबो जोंनिया गिदोर जायो नालाय आमथिंसुवाया जानाया बेयाव ओ- जोङो गासै रायजो राजाफोरा लोब लोब बेयाव थगि जानो थाङो आरो बे थो गिजानो थांनायाव जोंनिया बिदिनो खान्थाल थाइजौ गोबां फिथाइ सामथथाय होयो आरो माने आमथिं जा माने फिथाइ सामथायाइनिबो बुरजा होनजायो
औ नंगौ
बे बायदिनो फुजा होयो फिथाइ सामथायाइ दाथ' आरो जोंनिया थायजौनि बोथोर नंलाखोनो बुंजायो थायजौफोरखौ मोन मोननो थांलाबाबो जों बे थाइजौफोखौ हाथाइ ऐसा बारनिफ्राय बाय लाङो आरो थाइसे नङाबा थाइनै बिदिथ' खालामखानांगोन नङा होनबा नोंथां आमथिसुवा नालाय औ थिग बेबायदिनो फुजा उनु होखांनायनि उनाव जोङो बेनि अखानायै जोङो आरोबाव जोङो माइ गायनाय एबा हालेवनायाव जोङो आरो जागायजेनफिनो आरो नोंथांङा आमथिसुवा बायखांनाइनि उनाव खायफाया ओ आमथिस हुवा जेनेबा नांबाबो माने बिनि सिगां हालेवखाना दोननाय दुब्लिखौ गायो। आरो माने हालेवनो मोना बेखौ बासि थानाय खौबो गायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
बिदिनो ओ जोंनि बिमाफोरा जोंखौ जेनेबा बुङो बुङोमोन आरो आरो बिदिनो आमथिसुवा नांनाय माने गासिबो हिजोनफोराबो सुवा जानाय बिदि ओमफ्राय जोंनियाथ' बिदि बाकस एबा गदरेजफोराव हि जोम थाया थायो नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जोंनि न'खरनि फोरा माने बेफोरखौ गोदान गोदान दिहुनबाय थानो होयामोन आरो माने आमथिसुवा सुवायाव माने सुग' हानाय नङा बिदि होननानै माने बेफोर सुवा नाङै हिखौ ओ एस्ट्रा दोन आरो सुवा नांनाय हि जेनेबा बेखौ आमथि सुवा नांनायखौ बिदि आलनायाव मोनसेयावनो दोन होनना बुङोमोन आरो। अ माने बे बाहेराव थानाय हि जोंनिया बिदि सुवा नांखांलांनाय बायदि जाखाबाय नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो
ओ गोदोनिफ्राय माने जोंनिया बिदि नेमखान्थिया सोलिबोबाय थादों आरो।
औ नोंथांनि गामि एबा ओनसोलफोराव बिदियैनो आमथिसुवा फोरबोखौ खुङो नामा नोंथां? औ खुङोब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादियै नेम खान्थि बायद दियैनो जोंनि गामि ओनसोलावबो बेफोरबायादिनो आमथिसुवानि फोरबोखौ खुंलाङो आरो जोङो ओ नोंथांमोननि गामि आरो जोंनि गामि ओनसोलफोरावल' नङा जों गासै ओनसोलावनो जोङो बेफोरबाय दिनो आमथिसुवानि फोरबोखौहाय जोङो ओ खुंनायखौ नुनो मोनो ओ बिदियैनो जोङो ओ बे आमथि ओ सुवानि ओ फोरबोआहाय मोनसे जोबोर ओ सुवा गोनां फुजा नालाय बेनिखायनो बेखौ गासैबो मानि नानैहाय ओ गावसोरनि मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय बायदि खामानिखौ दोनथनानैहाय बे सानथामखौहाय गासै सैबो न'आवनो जमा थानानै ओ बे फुजाखौ जोङो मानिनानै सोलिलाङो आरो बिदिनो जोङो ओ न'खर न'खर ओ आमथिसुवानि बे आम थिसुवा नांनाय बा जोब जोबनायसिम जोङो सानथामनि उनावहाय जोङो बिदि न'खर न'खर गासैबो ओ फुजा होस्रांनानै आरो गामिनि थानसालिखौबो फोस्रांनानैहाय बिदिनो फुजा होस्रांनायखौ जोङो गासै गामियावनो जों खोनानो मोनदों बेबादिनो फुजा होनायखौ बिदिनो जोङो ओ होनोब्लाथाय जोङो गासै ओ बिदिनो फिथाइ सामथाय खान्थाल थाइजौ बायदिफोरखौ जों बुथुमजोबो आरो जों हाथाइ बाजारफोराव मोननाय बिदि आफेल आंगुर बायदि फिथाइ सामथायखौबो जोङो ओ बेयाव होनाय जायो आरो गाजिखौबोथ' जों होखायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोङो ओ बेफोरखौहाय बे फुजानि फिथाइ सामथाइ बायदिफोरखौहाय ज' खालामनायजों ओ बिदिनो आरो जोङो ओ न'खर न'खरबो बावनाय जायो आरो जोङो गामिनि थानसालिफोरावबो जोङो बावहैनानै ओ बिदिनो जोङो ओ गावनि मोजांनि थाखाय जोङो बोरै बिनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो ओ गिदिर गिदिर मन्दिरफोरावबो जोङो थांनानै फुजा हैनाय बिदिनो दाखाै ओमफ्रायसो बे आमथिसुवानि फोरबोआ जानानै थांबाय नङा होनबा नोंथां बेयाव जोंङो बे ओ मा मन्दिराव थांनानैहाय जोङो गासै ओ जोङो सुबुंफोरखौनो गोबां सुबुंफोरखौनो जोङो फुजा खालामहैनाय खौ नुनो मोन्दों नङा होमा नोंथां बिदिनो बे मोनसे जोबोर गेजेर सुवा होननानै बेखौ जोबोर मोजाङै जोङो फालिलांनायखौ नुनो मोनो सुबुंफोरखौहाय बिदिनो जोङो बे आमथि सुवा आवहाय जोङो ओ औ एसेबांथ' जोङो फिथाइ सामथायफोर बायदिफोरखौ जानाय नुनो मोना। थेवब्लाबो जोङो आमथिसुवानि मुङाव जादों होननानै जोङो ज जयै हाय खान्थाल थाइजौ बायदि जालायनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होनबा औ गामि गामि ज' जानानैहाय जोङो खाथिनि न' औ न' खाथि खाथिनि सुबुंफोरजोंहाय जोङो लोगो नांना नानै बिदि खान्थाल थाइजौ जालाय लायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंथांनि गामि ओनसोलाव बिदिनो आमथिसुवाया बिदिनो माइ गायनाय एबा हालेवनाय दोनथ'नाय नेमखान्थिया दङ नामा नोंथां?
औ दोङ नोंथां औ बिदिनो जोङो। खायफा खायफा सुबुङा बे गायनायखौहाय मानिनाय जाया बिदिनो जोङो आमथिसुवानि सिगां जों हालेवनानै दोनखायोब्ला बे दुबु आद्रा थानाय दुब बेखौ जोङो बेनि अखानायै जों आमथि सुवाया नाङोब्लाबो जोंओ बे खौ गायबावनायखौ नुनो मोनो आरो औ। औ
जेनेबा बिदि नेमखान्थिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों नङा होमबा?
औ नंगौ।
ओं बिदिनो खायसेफोरा बिदिनो आमथिसुवाबाबो खायसेफोरा बिदिनो खायसेफोरा अख्राफोर अख्रा जेनेबा खालामनानै माने गायनाय आरो बिदि हालेवनायखौ नुनो थाङो आरो खायसेखौ। माने बिब्दि खालामबा जोंनिया बैसुमिथि जेनेबा बिमा एबा आइआ जोंनिया दुखु फोरमायो होननानै बुङो आरो। बेनि थाखायनो जोंनिया बेयाव जेन'बा खायफाफोरनिया बिदिनो माइफोरा जानो नागिरा। खायबाफोरनिया बिदिनो माइफोर गायबाबो जानो नागिर गिरा आरो।
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिमोन औ औ माने बिदि सुवा नांनाय दिनाव गायब्ला माने माइफोराबो मोजां जाखांनो रोङा आरो। जाबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानायखौ नुनो थाङो आरो।
औ।
औ बिदि आमथिसुवा बुङो बिदिनो फिथाइ जेन'बा खान्थाल थाइजौ जानायनि बिदिनो बिदि ओ नेमखौ फालिनो थाखाय जोंनिया न'खराव जोंनिया बिदिनो खान्थाल थाइजौ गैयाबाबो। बे आमथिसुवा ओ फुजा एबा दोगारनायनि खान्थि सिगांनो जोंनि न'खर न'खर न'खर मोनफ्रोमबो न'खरावनो जोंनिया बिदिनो फिथाइ सामथाय एसे थाइसे थाइनैबाबो लाबनानै बे आमथिसुवा खालि बिदिनो न'खरावनो थैगिनानै जों जानायखौ ओ नुयो आरो‌।
औ।
ओम इदिनो ओ न'खरावबो फुजा होगोन आरो बिदिनो गामिनि ओ थानसालिफोरावबो जेनेबा गासै रायजो राजाफोरा ओ ज' नांनानै जोंनिया बिदिनो ओ आगोलनि फायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि थुगि होनाय नेमखान्थिया ओ सोलिबोबाय थादों आरो।
औ नंगौ औ।
गोदोनिफ्राय सोलिबोदों आरो बेयो उनाव लासि उम बिदिनो ओ सोलिलांबाय ओ थागोन आरो नोंथां।
औ जेब्ला आमथिसुवाया ओ जोंनिया ओ बायनानै थाङो जों दैबो लगाखाङो थिक बेनि नखानायैनो मानसिफोरा जेनेबा जोबोद ओ जाय जेरै हायो बिदिनो माइ गायनाय खोथिया फुनाय हालेवनायाव जोबोद ओ मुखुब जाफिनो आरो नों
औ नंगौ औ।
गैला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों आमथिसुवानि बागै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। औ दे बिदिब्ला